औ खोनादों नोंथां।
औ थांनिसिमबो बिल्डं गाहामलायनाय जासिनाय थाजाबाय।
अ गोजोन्थों दा जों मानि? मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ आयदानि सायाव सावरायनोसै ना?
औ।
दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावराय हागोन।
उम
खोनाबाय दावउब'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै नोंथाङा मा बुजियो दे बिनि बागै एसे सुंदयै बुं।
दे नों अ अ दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो नामा?
औ दे दा बर'फोरनि दोरोङा रि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों मेनलि जोङो बुंनो हायो अनला हा खोनादों ना?
ओं खोनादों
बर' बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो जोङो अनला दाउ होननानै बुंनो हायो
आरो नैथियाव जोङो नारजि अमा होननानै बुंनो हायो सबायजों साम' नाफाम बेनिफ्राय औवा मेवाइजों अनला बायदि बायदिफोर बेखौ जों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हायो आरोखि। नङा होमबा? दा बेफोर ओंख्रिखौ माखासे जानायनि आदब खायदा दं। बर'फोरनि गेजेराव नङा होमबा
ओम
दा हमनानै ला जोंङो गोदो गोदाय आबै आबौमोना अनला ओंख्रिखौ बोरै सङोमोन। आरो आथिखालाव माबोरै संङो बेफोरनिबो जोंङो फारागखौ नुनो मोनो।
अ
नङा होमबा दा गोदो गोदाय अनला खौ माबोरै संङो होननानै बुङोब्ला जोंङो हमनानै ला अनला खारियाव जोंङो गोदैमा गोदो मा मोननो थाङामोन मस्ला होना मस्ला होनायखौ नुनो मोनामोन। हना हमनानै ला गलानि मस्ला होनायखौ नुनो मोनामोन।
मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिसोर माखासे मुवा बेसाद एबा मस्लाफोरखौ बिसोरो बाहायनाय जायोमोन ना आरो बेफोर मस्ला फोरानो जाहैबाय मा जों माखौ बुंनो हायो गंगार दुन्दिया अन्थाइ बाजा बायदि बायदि मस्लाफोरखौ बिसोरो होनानै जायोमोन आरो आरो बेफोरखौ जानायानो मा मोनसे जोंनि उम सावस्रिनि मोनसे मुलि बायदि आरो आरो बेफोरखौ जायोबा जोंङो मा अनला खारैयाव होननानै जायोब्ला थाव सिननाय मोनो आरोखि
नङा होमबा जेरै जोंङो अनला खारियाव होनायखौ नुनो मोनो सबाय जों साम'आव होनायखौ नुनो मोनो। ओंखायनो जों बुंनो हायोखि बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजोजानाय मोनसे हारि दा आरो बि बिथांमोनहा मारै मुवा बेसादखौ बिसोरो मा खालामोमोन मुलि हिसाबै बाहायोमोन। जेरै जोंङो बुंनो हायो। खेरा दाफिनि खेरा दाफिनिखौबो जोंङो बुंनो हायो माथिगाल दाब। बेफोरबायदिखौ जों बुंनो हायो। जेरै आरो माना मुनि खिफि बेन्दों बेफोरखौ जोंङो मुलि हिसाबै बाहायनाय खौ नुनो नुनोमोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मा जाबाय रासायनारि हासार होननानै जोंङो माखौ नुनो मोनदों सुबुंनि सावस्रिफोरखौ लोरबां जानायखौ नुनो मोनदों। बा जोंङो ओ मा बेराम आजारखौ जानायखौ नुनो मोन्दों आरोखि।
दे नोंथाङाबो दा बिनि सायाव एसे बुंजागोन।
थ' नोंथांनि बुंनायाबो थिगानोङानो होनबा दोरोङारि जानाय लोंनायनि बेलायाव नोंथाङाबो माखासे ओ अनला ओंख्रि बर'नि गुबै बर'नि गुबै ओंख्रि होनबथा अनला ओंख्रियानो जायो। मा होमबा गोदो गोदाय ओफ्रायनो अनला दाउ माबलाबा मेवा होयो माबलाबा साम'जों सबाय। आरो बैफोरखौ जानो थाखाय बर'फ्रा माने बिदि बायलायनांगौबो गोनांथि गैयामोन गोदोनि समाव मानो होनबा
अ
गोदोनि समाव बिदिनो दंग'दंला बबेबा बिलो बबेबा दैमाफोराव खनना लाय बानो मोनोमोन। आरो बेखौ जों बर'फ्रा खना लायनानै न'आव आरामसे सायनानै दै मोजांजों सुस्रनानै आरामसे बिदिनो अ खिथुफोरखौ दाननानै मा होनो आरो मोखांफोरखौ दाखोनफोरखौ सायनानै गावनो गाव माने जानो आदारखौ बुथुमना लायोमोन। आरो बैफोर साम'फोरखौ जानो थाखाय। माखासे ओ संनो मा होनो सबाय नङाबा बेलेग मैगंफोरजोंबो जायोमोन आरोना गोदो गोदायनि दिनाव आरो बेल' नङा माने गोबां दं फैबाय बेल' नङा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दंबायो जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बेलायाव जेरै नाफाम दङ अनला दङ ओमफ्राय बिदिनो रुनानैबो जायो जोंनि बर'फोरा माखासे आरो सावनानैबो जायो एवफ्रावनाबो जायो सावफ्रावनाबो जायो बायदि बायदि मिथिंगानि मोननाय मुवा बेसादफोरनो बर'फ्रा गाव बानायनानै जानो हायोमोन मानो होनबा बै समाव एसेबां बायलायनांगौनो गोनांथि गैयामोन खोनाबाय नोंथाङा
औ खोनाबाय दं दे बुं नोथां
अह
औ आरो नोंथाङा बुंनाया थिगानो आरो बर'फोरा मा थिनानै जानो मोनसे ओ आद ंमोन आरो बर'फोरनि गेजेराव नङा होमबा दा बर'फोरा दिनै ओंख्रि गैयाबाबो गाबोन ओंख्रि गैयाब्ला बिसोर माख खालामनानै जायोमोन थि ओ जेरै जोङो नाफामखौ जोङो गोबावसिम जाजायो नालाय ओंखायनो नाफामखौ इसोर ओंखरै गैयाबाबो मैगं
इयेस इयेस राइट
बर'फोरनि मा थिनानै जानाय हुदा दंमोन एक्सुलि आदब जानाय नङा बे हुदा दंमोन आरोखि बेफोरखौ बर'फोरा मोजाङैनो रोंखा राखा आरोखि आरो बिथांमोननि बेफोर मा दोरोङै गियान होननाय जोङो बुंनो हायो बेफोरखौ
ओम
होनायखौ नुनो मोनोना मिथिंगानिफ्राय जेरै जोङो थांनानै थायो जेरै ओम
औ
दा ओंखायनो बर'फोरा थिना जानाय मोनसे हुदा दंमोन
ओम दा हेल'
नुनो मोनो आरो बेफोर जों मि मिथिंगानिफ्रायनो मोनदों आरोखि बे जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोन
ओम उ
औ औ खोनादोना
हेलौ खोनादों ना
ओइ ओइ थुदो मा जाखो हा ओंख्रिया लाबा
हेलौ
हेलौ ओंखामा लांफायो नामा होनदों
खोनादोंना
अ खोनादों?
आयदानि सावरायनायाव बिदि बुनजों खोथा रायलायना नोंथाङा बिदिबा माने आयदानि सायाव जोङो सावरायदों नालाय ओंखायनो गुबुनजों बिदि रायज्लायनाङा आरोखि।
हम-हमनानै ला जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जों दानाय लुनायनि बागैबो जों सावरायनो हायो ना? दा दानाय लुनाय माखासे मुवा नांगौ जानाय आइजें आयलाफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो बोथोर बुथुमनानै लायो नङा होमबा बर'फोरनि आ खोनादोंना? हेलौ? औ दा जोङो दानाय लुनायाव जोङो मा माखासे आइजें आयलाफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लादों जेरै जोङो मा साल खुन्था बेफोरखौबो जो जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लादों जेरै ग खथा गनसि माखु बायदि बायदिफोरखौ आरो आरो दा बेफोरा मा गोमालांनो हमदों बेफोरखौ जोङो हमथान लाखिनाया जोंनि बिबा नङा होमबा दा गोदान मुग खुगाजों बा टेक्न'ल'जिजों ओंखारनाय माखासे ओ-ओ मा होनो ओ बेफोरजों दानाय जायो आरोखि नाथाय गोदोनि मा ओ दोरोङारि जेरै जोङो माखासे आइजें आयलाखौ नुनो मोनो गनसा गनसि जेरै ओ मासु जेरै जोङो ओ गान्दै बेफोरखौ जोङो दा ओ नुनो मोनला नुनो मोनबाबो जोङो सिनायना मोनला होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। आरो बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनाया बेयो जोंनि बिबान नङा होमबा। दा जोङो खुन्दुंखौ बुरै दर'नोमोन नोंथां बिदि बागै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन।
गोदो गोदाय बर'फोरा ओ दोरोङारि गियान
दे औ खोनादों दे बुं।
जों बर जों बर'फ्रा ओ जाग्रा हायोमोन आरो बै आबाद मावनायजों लोगोसे जों बर'फोरा गावनि जिउआव गोनांथि आरो गाव बे ग'फ्रा बफनिफ्रायनो खुन्दुं गोनांथि जानाय